खोनादोंना फंबाय औ फंबाय खोनादों।
ओ खोनादों।
ओ आंनिखौलाय आंनिखौ खोनाहैदों
खोनाफैदों खोना
औ फंबाय ओमफ्राय ओरैनो ओंखामफोर जाखांबाय नामा?
जाखांबाय जानायालाय। दा ओरैनो नै गोलांनानैसो दङ बिसिनायाव
ओ मा ओंख्रि मोनजाखो?
ओंख्रिया माबासो आदा दालि ओंख्रि पटल भाजा आलु आरो पटलजों भिन्दि।
गोथावानोथ' ओंख्रिया
औ
ओ ओ जाखांबाय आंबो दासो जाखांदों। जोंनियाबो जिंखा खा ओमफ्रायो गुमा संग्रा बाथोनसोलै फंबाय।
ए गुमा संग्रा बाथोन जालायबाय
औ ओ गाबनायखौ दहाय बोथोराथ' दा बिराद गरमलै नै गरमथार बिराद गरम आरो दिनै बिराद सानदुं दुंदोंना उम बिराद सान्दुं गोसा अखा हानो हागौ। बांद्राय गरम जाबाय थायोबाथ' अखाया हागोनानो। अख अखाखौथ' साननैसोखौ हाजानो बाबायमोनलै आङो ओमफ्राय ओरैजाय बिराद लामा सामाफ्राबो जायगा लायै जायगा बिराद बायफ्लंलाजोब बाय न' बांफोराबो गोबां खहा जाबायना मानसिफोरनिया
औ नंगौथ' आरो फन गाबलायबाय नामा? ओ फन गाबदों नामा होनदां?
औ नोमबाजै कल हरदोंमोन दानहरबाय आङो।
ए ए ओ
ओ ओरैनो बोथोरखौ दास सानदै माबायदि मोनदों नोंलाय फंबाय? नोंनि
बोथोराथ' आंनि नोजोरावथ' दा आं इसे आगोलाव फोरमायनाय बायदियानो अखाखि अखा जाबाय। सोरनाबा -सोरनाबा ओरै ओंखाम संनो बुंनानै गैला गेसाबो जोमनानै
उम दुब्लिफोराबो औ दुब्लि बारिफोराबो सोरोनाबा- सोरोनाबा बा आबाद मावनायफोरानो बाला जाजोबलायबाय बाथो ने? दैबानाफोरजों लोमसाव जाजोबबाय न' बां -न' बां खुर -खा जाबाय थानो जायगायाव गैयि जाबाय सोरनाबा- सोरनाबा बहुद बेफोरो मानि सायाव जायो ओरैनो माबानि सायाव जाबाय बेयो मिथिंगानि सायाव सोनारबाय ने? आबहावा आरो मिथिंगानि सायाव बिफां- लाइफां जेरै बिफां- लाइफां खम जानाय बिफां लाइफां- जोबस्रांलांनाय ओरैहाय जोंनि सुबुं सानखोआ बारा जाबाय ना होमबा? सुबुं अनजिमाया। थाग्रा खुलि, थाग्रा खुलिया बारा जाबाय लामा -सामा बोहैखारारलांनो थाखाय दैमा -दैसा थांनो थाखाय माने लामाफोराबो बन्द' जाबाय।
ओ बेनो आरो दसे हाथावआबो आराम जागोन। नुहुरदोंमोन आरो।
माने सिगां समाव दैफोरा -दैमाफोरा, हाखरफोरा गोथौमोन नङा होमबा? दा नै मानसिनि सुबुं अनजिमाया बारा जानायखायनो बै हाखरफोरावबो बायदिसिना गाज्रि -लेथ्रा कारखानाफोरनिबो गोबां मैला- मैथा नङा होमबा बैफोरो माने गोग्लैसोनानै दैमाफ्राव गोग्लैसोबाय दैया सायाव जाखांबोबाय आरो। बेनि थाखायनो दा थाब -थाब लोमसावो आरो नुनाय मथेबाथ' बेबायाददि। देफोरबायदि ओरैनो फंबाय गोलोम बोथोरनि ओमफ्राय बहाबाफोर दावबायनायनि थांखिफोर लादों नामा?
दावबायनायनिथ' थांखि लायाखै दा दावबायहोखादों आरोखि एसे इसे गोलांनो दाबसे जायगायाव। ओमफ्राय दा न'आव मा ला थाड़ो अ-ओ। औ आं फायदोंआनो दा न'आव माला थांनो मोनगोन बेसे आरो।
औ बे बेयाव दा दावबाय हैखांनायनि उनाव बहाबा गोलोम बोथोरनि दावबाय हैबावनायनि थांखि -फोर लाबावदों नामा?
बेबायदिथ' लायाखै ओरैनो खाथि खालायावनो दं आरो खामानिनि बेलायाव। गोजानाव दावबायनानै जेबो
ओरैनो जोंनि बड'लेण्डनि अनगायै मा- मा जायगायाव दावबायहैखो फंबाया आरो ओरैनोलाय?
बड'लेण्डनि अनगायै दावबायनाय -दावबायबायलै आदा नामफोरखौ बारा गोसोआव लायाना। ओरैजाय गुजरातआव थांबाय, केरालायाव थांबाय
औ।
मुम्बाइ,
औ ‌ जारकान्द बाबारे। गोजान -गोजान जायगायाव एसे दावबायबायानो फंबाय होनबाथ'। ओ गोसोआव थाबाय थाला। दावबाय हैैबाय नालाय ओ ओरैनो जोंनिया बड'लेण्ड आलाय मा मा जायगायाव दावबाय हैैनो लुुबैयो ओरैनो?
बड'लेण्डआव दावबायनायाथ' लुबैजोबो बांसिन -सिनानो जेनेबा दावबायखाबाय ओमफ्राय क'क्राझाराव एसे थांनो लुबैयो आरोखि। कक्राझार ओ हो-हो
औ।
औ। औ थांनो मोनफेराखै नालाय लुबैयो आरोखि।
ओरैजाय जोंनि बर'नि बिफा उपेन्द्रनाथ ब्रह्म जा खौ जों बड'फा होनना बुङो नङा होमबा बिनि मांखसालियाव बेफोराव थांनो लुगैयो ने थुलुंगाफुरि आं थांखांबाय थांनाया जोबोद समायना जायगाफोरा मोजांबो खुलुमनानैबो फैबाय आङो बड'फाखौ ओमफ्राय ओरैजाय जोंनि बड'लेण्डनि सिमा सोनाबहा ओरैजाय संकस बेवबो थांबाय आङो फंबबायआथ' थांफेराखै ओरैजाय? संकसफोराव दावबायनो हागोन मालाबा
ओ र'
दिनो फंबाया गुवाहाटि गुवाहाटि नोगोरमायावबो दावबाय हैैबाय खोमा ने?
गुवाहाटियाव दावगायबाय औ आदा थांखांबाय। नायनाया नायनायनि नङा सोलोंनानै लाबोनायसो थांदोंमोन आरो जोङो। ज' मोनखाया सोलोंहैनायसो औ। बिदिनो इमारजेन्सि इमारजेन्सि जाजोबो
औ औ औ दे मोजाङानो। औ औ औ फंबाया दा होमब्ला ओरैनो खेला फोरबो फोरोङो ने मोनसे जबफोर मावो फंबाया? औ दे दे दे दे दे दे। औ मोजाङानो बुंबाय मोजाङानो बेफोरबायदियाव हाबनानै थायोबा जोङो रांखावरि एसेब्लाबो सहाय मोनो न'खरफोराव नङा होमबा ओरैनोथ' दानि दिनाव साख्रि बाख्रिखौबो मोननो बुहुत गोब्राबसै बेफोरबायदियावनो फिसा फिसौआवब्लाबो हाबनानै थायोब्ला एसे न'खरफ्राव हेफाजाब होनो हानाय आरो गावखौ एसे फोथांनानै लाखिनो हानायाव एसे सुबिदा जायो माने मोजां आरो। ओरैनो फंबाया औ औ ओरैनो फंबाया जोंनि हारिमुनि हारिमुनि सायाव जेनेबा दामग्रा देग्रानि सायाव नों साबसिनै बबेखौ दामनो एबा रिंसारथिखौ मोजांसिन मोनो?
आंथ' दामनायखौ बहुद सेस्था खालामोलै आदा ओमफ्राय हानो नागिर आं ओमफ्राय दलखौ साबसिन
खामखौ खामखौ खामनि गोमनायखौ बिराद
गोम बिखा मावग्लुं लायनाय मोनो आरो बक्साव होयोबा।
ओ नंगौ नंगौ जोंनि जोंनि हारिमुखौ लाखिनांगौबा थ' जोंहा जोंनि बर' खौ जोंनि बर' हारिमुखौ एबा जोंनि बर' माहारिखौ फोथांना लाखिनो थाखायबाथ' जोंहा गुबैनो बे हारिमुखौ फोथांथारनांगौ गि -बियावनो ने गिबियावनो जोङो बे हारिमु- फोथांनांगोन माबोरैहाय होनबा जोंनि हारिमुनि दामग्रा दे ग्रा आगजु आइलाफोरखौ गासिखौबो आइजें आइलाफोरखौ माने फोथांना लाखिथारनांगोन आरो जेरैबो नोङो खामफोर बाबो दामनो रोंनाय इसेब्लाबो दामनो रोङाब्लाबो माने बैफोरखौ माने मोनथिथारनाय जानांगोन आरो खाम जेरैहाय खाम जथा सिफुं सेरजा हारमुनियाम जाबख्रिं माने बैफोरखौ मोन्थि थारनांगोन आरो अब्लासो जोङो जोंनि इयुन जोलैफोरनोबो खोन्थानो हागोन जोंनि बर' माहारिया बेजोंनो गोरोबनानै थांनानै थाबोदों मिथिंगाजों होननानै नङा होमबा बिदि आरो उम ओरैनो जोंनि बर' आइजोफ्राबो दानाय लुनायावनो मुखुबखा दानि मानसिफ्राथ' गोबां सहसाव, नो माने, बिराद गोरलैयै मोननायखौ लुबैयो आरोखि माबोरै दख'नाफोरखौबो दानिया, दानायफोरा खम जालांबाय गोदोथ' बिराद इन्दि इन्दि जोंनि इन इन्दि मुगाफोर बिराद लुयोमोन इन्दिनि सि दख'नारि दानानै साद्रिफोर दायोमोन बिराद नो नो होमबा दानि दिनावथ' बेफोरखौ नुबांनोनो थांला दानियाथ' गासिबो मेसिनजोंनो जाजोबलांबाय,
दा जोंनि बर' आइजोफोरनि सायाव ओ ओ ओरैनो दा फंबाइया नोङो, बेसोर बेफोरबायदि आबाद जेनेबा आखाइनि हाबाफारियाव आइजो, फोरखौ माबायदि जाजानो लुुबैयो सांग्रांथि, बेफोर दानाय लुनाय सायाव,
साफ्रोमबो न'खराव गैयाबाबो, जि दानायखौ सोलोंथाइ लाथारनांगौ आरोखि होनबानो जोंनि बे ओ माहारिया फोरा आराम थांनानै थानायखौ नुहुरो आरोखि आङो।
उम उम हारिमुनि बेलायावबो जौगागोन एसेब्लाबो, उम उम औ
ओरैबायदि औ औ खमायलांनो हमबाय आरो जोंनि हारिनि माबा
ओम ओम गामसाफोरखौनो गामसाफोरखौ न'आव दानानै गानला ने बायना होग्रा जाबाय,
नंगौ नंगौ उम
दख'नाफोरखौबो दाला गुबुन गुबुन, बाहेरा गुबुन हादोरनिफ्रायसो एबा जोंनि ओ बाहेरा हाद दस्राफोरनिफ्रायसो बायना लाबोयो नङा होमबा दानिया,
औ औ ओम
बेफोरबायदि आरो माने साफ्रोमबो बर' जोंनि आइजोफोराबो एसे एनै दानाय लुनाय फोरोङोबानो न'खरनिफोरखौ मानि गामसाफोरखौ दख'नाफोरखौ दाना गानो अब्ला एसेब्लाबो माने रेजें जागौ आरो ने न'खरफ्राव हेफाजाब मोनगौ आरो ने आरो जोंनि आखाइजों दानाय लुनाया माने बांसिन गोबाव जोरो आरो आरो समायनासिनबो जायो आरो बेफोरबायदि,
औ
ओरैनो ओमफ्राय फंबाय दाथ' मोजाङानो ने गासिबो न'खरफोराबो मोज
न'खरफ्राबो भगबान इसरनि अरनायाव मोजाङैनो दं आदा
ओरैनो फंबाय मोना ओमफ्राय गायनाय ओ गायनाय फुनायालाय गायखांबाय फु फुखाबाय नामा? फंबाय।
गाय गायनायखौथ' हाया आदा जोनाव
अ औ औ औ मोजाङानो गोरान खेथिजोंबाबो औ खोनागासिनो आं खोनागासिनो, उम उम आं खोनागासि गोरां खेथि ओरैनो गोरां खेथि ओरैनो मा मा सबाय फोर बेसरफोर ओरैनो गय बागानफोर ना? बेफोरबायदि औ औ औ मोजां बेफोर ओ बेफोर इफोरबायदि आबादखौ मावनांगौ।
औ ओमफ्राय ओ उन्दुबाय आदाया? ए टाउरनाङासैलाय नै लास्टआव आदा बारा मोजां,
फंबाय समाबो जास खोनादों फंबाय? औ खोनाबाय दा उन्दुनो नागिरबाय नै फंबाय, उन्दुनोसै आंबो ओ।
दे समबो जाबाय आदा, गोजोननाय मोनबाय रायज्लायनि थाखाय हे हे -
- दे दे दे गोजोनाय मोनबाय गोजोनाय मोनबाय दे फंबाय दे - दे होमबा ना, गोजोन हर दे फंबाय दे दे ओम। दे दोनबा दोनथ'नोसै ना फंबाय, दे ओम।